हेलौ खोनादोंना औ खोनादों दे बुंनायसै नोंथां मा खबर
नोंनिआ लाय
औ
अ आं नोंथांजों माने ओ जोंनि आगोलनि माने भारतनि बेदिख
माबानि बागै ओ सोलोंथाइनि बागैसो रायलायनो सादों अ नोंथाङा फ्रि दङ नामा? औ औ फ्रियानो दोङो
अ अ होम्बा नों थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आगोल माबायदि जायोमोन जेनेबा
अ हागोन हानाया जोंहा भारतनि होन्दों नामा भारताव गोदोनि समाव जोंहा बिदिक औ सोलोंथाइ लानाया जोंहा सोलिबोबाय दं बोदोंमोन आरोना ओ मा नो गाहायै जोंहा बिदि मुगानि समाव भारताव सोलोंथाइ लानाया मोनसे गिबियावनो ओ सासे गुरु एबा फोरोंगिरि थायोमोन तनिस समावबो दा बे गुरुआ मोनसे हाग्रा बारियाव हाग्रा जेरैबो बिदि हाग्रा बारि गेजेराव मोनसे फिसा न बा एबा बिदिनो न लुनानै थायोमोन दा बियो बेै हाग्राबारिनि गेजेरावसो बै मोनसे सोलोंथाइनि जायगा स्कुल बा फरायसालि बेफोरदि लानाय जायोमोन आरोना
औ औ औ
गेजेराव बे बिफांबारि गेजेराव ओ मोनसे गेदेर गेदेर बिफांनि सिङाव जोंहा बेफोरनि ओ सोलोंथाइ फोरोंथाइ होनाय जायोमोन। दा बै समाव बे गुरुआ एबा फोरोंगिरिया बेसे बिनिया मा गावनि नआवनो बेयावनो थानानै फरायसाफोरखौ फोरोङोमोन आरो। दा बे समाव जायफोरा फरायनो गोसो बा सोलोंनो गोसो माबा मोनसे गियान लानो गोसो बेफोर जायोब्ला बै गुरुनि जायगायावसो थांनानै लाहैनांगौ जायोमोन आरो।
औ आगोलनियाथ माने दानि बायदि स्कुल नङामोन आरो ना औ
फरायसालि नङामोन। जेरैबायदि दानि समाव दि मोनसे जायगायावनो थांनानै मोनसे जायगा थायो बा स्कुल बेयावहाय थांनानै फोरोंगिरियाबो दाबसे जायगानि गावनि ननिफ्राय बेयाव फैनांगौ जायो।
औ
बेयाबो गावनि नखर गारनानै बे मोनसे जायगायाव थांनानै फोरों फरायहैनाय जायो बि बिदि मोन आरो। गोदोनि समाव बिदिबाय नङामोन आरो दा गोदोनि सम समाव थ' बिदिनो हाग्रा बारियावसो नालाय हाग्राबारि गेजेराव मोनसे बिफां सि सिङाव न'सा लुनानै इयावनो गियान बायदिसिना फोरोंनाय जायो आरो सोलोंथाइ होनाय जायो। गासिबखौबो आरो बुङो जेरै दाबो नुनो मोनो बै समावबो जोंहा आइजो माहारिफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जायामोन आरो बेदिग मुगानि समावबो बेफोरबायदियाव फ्राय हौवा ओ हौवा मानसि बेफोरखौल' जोंहा बे बेदि मुगानि समावबो भारताव गियान होनाय सोलोंथाइ होनाय फोरोंथायाइ होनायखो नुनो मो
ओं बेथ आगोलनिफ्रायनो ओं हिनजावफोरा माने सब माबायावनो खामानियावनो आगोलनिफ्रायनो माने फावसायनानै थाबोखादों माने गादबनानै दोन दो होनांगोन आरो इखौ फावसायनानै थादों होनबाथाय एसे बुल जागोन ।
ओउ ओउ।
दा बे समाव जि हाग्रा बारियावदि इदि नसा लुनानै फोरोंथायाइ होनाय जायोमोन बे समाव मा ओ जोंहा फरायनायनि गेजेरजों गियान होनायबो जायो दा दानि मुगायाव थ इसे फरायनाय होनोब्ला जोंहा मोनसे बिजाबाव बायदिसि सिना इदिनो आयदानि बागै लिरनाय थायो। लिरनायलसो थायो बांसिनानो दा गोदोनि स समाव जोंहा ओ मा होनो भारताव बै गुरुवा फोरोंनायनि गेजेरजों मोनसे प्रेक्टिकेल बा खालामनो दिन्थिनायनि गेजेरजों
उम।
फोरोंनाय जायोमोन आरो ओंना माने बे स ओउ ओ गाहायै जोंहा ओ मिथिनाय बायदिब्ला बोरला गावनाय फोरोंनाय सानस्रिनो फोरोंनाय
उम।
दावहा नांनो फोरोंनाय सिखा सिबनो थुंग्रि सिबनो फोरोंनाय बेफोरदि फोरोंनायायो जायोमोन आरो आरो बेनि अनगायैबो मोसानो रोजाबनो बेफोरदि फोरोंनाय जायो आरो गियान होनाय जायो ओनदै गेदेर बियो सिबिनांगौ अनसायनांगौ बे बेफोरखौ बै गुरुवआ बै गोदोनि समाव फोरोंनाय जायोमोन
औ माने बांसिन माने जोंनि दानि दानि बेखौ नायोबाथ दानिया मोन साबजेक्ट वाइसो फोरोङोना जोंखौ बांसिन माने प्रेकटिकेल नङा आर ना थियरि बांसिन फोरोङोमोन ना दानिया फोरोङो माने खिन्थु आगोलनिखौ नायोबा माने आगोल ओ माने एदम सिफि-सिफिरिसुयेल होननाय बुस्थु थायोना जेनेबा बेखौ फोरोङोमोन ओमफ्राय आरो दिडसिप्लिन फोरोङोमोन आरोना माबायदि थांनानै थानायाव जेनेबा ओ थांनानै थानायाव माबायदि दिडसिप्लिनजों थाङोबा मानसिया जेनेबा ओ सासे मोजां मानसि जानो हायो उम इदि फोरोङोमोन आर ना माने प्रेकटिकेलि फोरोंङोमोन आरो दानि बायदि इदि थिउरि नङा मामोन ओ गोदोरखौ माबायदि मान होनांगौ उन्दैखौ माबायदि अननांगो, माबायदि ओऔ हसा बाथ्रा बुंनांगोन नंखाय बाथ्रा बुंबा माबायदि माबायाव गोग्लैयो जेनेबा खैफोदाव गोग्लैयो एदि आगोलनि मानसिफोरा माने फियर मोन आरोना, दानि बायदि नङा आरो यिदि उम दिसिप्लिन दिसिप्लिन फोरोंङोमोन रिसुयेल लिडखौ फोरोंङोमोन आरो माने रिस -स्पिरिथुवेल आरो यिदिनो दानि बे
दाथ गोदोनि समावदि बिदि फोरोंनाया मोनसे बेट होननाय थायो माने बे बेदा मोनब्रै रोखोमनि थायो जोंहा ओ सामबेद अथार बेड, इजार बेड आरो मोनसेया बे मोन-ब्रै बेटनि गेजेरजों माने माबे मोनसे बेटनि गेजेरजों जोंहा माबे सोलोंथाइखौ होनाय जायो बेखौ लिरनाय जायोमोन आरो माने जेरै अथरब बेड, नि गेजेरजों दावहा नांनो फोरोंनाय मानाय बेफोरबायदि आरो गुबुन साम बेदनि गेजेरजों जों-जोंहा नै बिदि रोजाबनाय बाजानाय आरो बेफोरखौ फोरोंनाय जायोमोन आ दे बेफोर दि औ बेफोर मोनसे मोनसे बै समनि बेदिक पिरियद बा बेदिक मुगानि भारत हादरनि सोलोंथाइ होनायनि मोनसे खान्थि
औ अ बे बेदआवनोथ' अ आयुरवेदिकफोरनि बागैबो जेनेबा डिजिसफोरनि बागैबो अ फोरोङोमोन आरो मन्त्रसनि बागैबो फोरोङोमोन जेनेब बा
औ औ बेफोरबादियैनो मा मा फोरोंनाय जायो बेफोर आरो मा मा फोरोंनांगौ जायो बेफोरफोरखो बे बे गांब्रै बेदनि गेजेरजों लिरनाय थायो आरोरा दा बेनो ओ दाथ' जोंहा गोदोनि बादि इसेबां इदि माबा गैया। ओ आंनि मिथिनायाव आरोना गोदोनि मुगायाव ओ बे समाव वेडिं पिरियड समाव ओ सोलोंथाइ बा सोलोंनाया जोबखांनायनि उनाव कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बै फोरोंगिरिनो मोनसे दक्षिना मान बावनाय बिदि थायोमोन दा बे मान बाउनाय बा दक्षिनाया बै फोरोंगुरुआ बा गुरुवा गावनि फरायसाफोरनिफ्राय मा लुगैदों बेखौ नों बिनानै लानो हायोमोन। आरो बे गुरुदक्षिना होनो। बेखौ बै समाव दा बेखौ बै फरायसाया गुरु दक्षिनाखो गुरुनो होनो हायाब्ला बिनि फरायसानि सोलोंनाया जोबनानै थाङा बा आबुं जाया होननानै बो फोथायनाय थायोमोन जाहै आरो बिसोरनिया माने नलेज ओ फरायनायनि गेजेरजों नलेजखौ मोनदोंब्लाबो ओ रोंदोंब्लाबो बै गुरुदक्षिना होनो हायाब्ला माने बिसोरनि फरायनाया जोबनानै थाङाबा उम उम‌ औ बिदि होननानै दा बेयो मोनसे गुरुदक्षिना हिसाबै मान बावनाय हिसाबै गोनांथा थारमोन आरो बियो।
उम उम उम
बेफोरनि गोबां बिदिन्थिफोर नुनो मोननाय जायो।
औ
ओ दायो जोङो बेफोरफोरखो नुनो मोनाबाब्लो जोङो बिजाब
अ फरायनो मोनो ओं ओं निउसफोरनि बा ससियेल मेडियाफोरावबो नुनो मोनो उम।
नोंथाङा मा सानो बैफोर गोजाम मुगानि सोलोंथाइ नि या माबायदि जाथावगौ आरो नोंथाङा माबाफोर मोजां मोनदों नामा? गोजाम मुगानि बेफोर सोलोंथाइ राहा फोरखौ
अ अ ओं अ आंनि बायदिबाथ आगोलनियानो जेनेबा मोजांमोन आरोना दानियाबो मोजाङानो जेनेबा थेवबाबो माने आगोलथ बिराद ओ प्रेकटिकेलि फोरोंङोमोन नालाय। खाय माने आं साबसिन होननानै सानो आरो दानियाथ माने ओरैबायदि थियरि जाबोबाय माने बांसिन माबायानो थिवरिखायनो माने ओ इन्टारेस्ट नाङा आरोना ओमफाय खायसे बुस्थुखौ माने रोंनांगो। खौबो रोङा आरो ओंखायनो माने ओं ओंखायनो आगोलनिखौनो प्रेटिकेलनिखाय मोजां मोनोमोन आरो आगो आरो आगोल ओरैबायादि फोरोङोमोन माने दिसिप्लेनफोरखौ फोरोङोमोन दानियाथ नों स्कुलफोराव दिसिप्लेनखौ फोरोंनायखौनो नुनो मोना। जेनेबा नों गोदोर उन्दैदो माने फोरोङो बुहुद स्कुलाव माने खम आरोना सरकारि स्कुलफ्रावथ नुवानो नोङो प्राइभेटफोरावथ इसे फैसा लायो नालाय इसे ओ मोजां फोरोङो आरो किन्थु जोंनि दा सरकारि स्कुलफोरखौ नायोबा इफोरनि बागै जेबो माने सोलोंथाइनि बागै जेबो माबायानो इसोर माने स्कुलाव ओ मास्टारफोरा जेनेबा फैनांगो गावनि दिउथिखौ खामनांगो थांनांगो फोरोंनायनि बा गावनि गथफोरनि गावनि स्टुदेन्टनि बा फरायसानि फिउचारनि बागै जेबो साना आरो माने आगोलनिया खिन्थु ओ नोंखो ओ जेनेबा गावसोरनि गुरुकुलाव थांबाथाय नोंखो जि फोरोंनांगो माने फुरा माने कोमप्लिट खालामोमोन आरोना बिदिद जेनेबा गावनि बानायखो लानानै इसोरखो फोरोंला बा इदि होननानै थायामोन आरो माने जि मावनांगो ओ सासे फोरोंगिरिया बा सासे गुरुआ बेखो माने माव-मावफुङोमोन आरोना सासे स्टुडेन्टखो माबायदि साकसेसफुल खालामनांगोमोन बेयाव माने साकसे साकसेस जायोमोन आरो आगोलनिफोरा खिन्थु दानिया माने बुहुत खम आरो बे नङा मान ने सिरियास नङा आरोना गावसोरनि फैसा बा सेलारिखौ मोनबानो जाबाय इदि इसोरनि फिउसारनि बागै जेबो साना आरो इदिमोन ओंखायनो आगोलनिखोनो साब इसे साबसिन होनना सानो आरो आं हो
आंबो बिदिनो सानो।
हा
औ आंबो नों साननाय बायदिनो सानो।
औ औ होमबाथ जोंनिया टाइमाबो जाबाय। दोनथनोसै नामा दिनै औ साबायखर थाबाय औ दे